औ नोंथाङा औ खोना मोनदों ना?
औ खोनादों बुं दे।
औ। दा बे समाव आं नोंथांखौ माने गोसोखांब्रबनानै मोनसे आयदानि सायाव। सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों बि आयदायानो जाहैबाय आमथिसुवा नोंथाङाथ' मिथिगौ ना?
ओ मिथिगौ मिथिगौ।
औ औ औ बे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना नोंथांजों?
रायज्लायजागोन दे।
औ बिदिब्ला आंनो एसे औ एसे फोरमायना होग्रोनि माने आमथिसुवाया फानोब्लाथ' माने जोंहा बर'फोर गामियावहाय मोनसे ओरैबायदि हाबाफारि लानाय जायो आमथिशुवायावहाय माने। गुबैयै जोङो ओरै होननानै फोर माने मिथियो। बे दिनखालि जोंहा
ओ हालएवनो हामा। हाजों हाखौ खदालजों जावनो हामा होननानै फोथायनाय लायो औ। बेबादिनो माने लामानि जोंनि लामा ओनसोल। लामायाव थानाय हाग्राफोरखौ बे दिनखालि। सिखा खंखाइ लानानै एवलाब एवस्रांनानै दानसारांनानै होब्ला माने बे हाग्राया जामब्रिनानै रज'नो रोङा होननानै फोथायनानै लायो आरोना जोंनि बर' समाजाव। औ ओमफ्राय बे दिनखालिनो आरोबाव मा हाबाया मोनसे फिसा हाबाफारि लाबावो बेनो जाहैबाय माने जोंहा बर' समाजा मिथिंगाजों बुंफबनानै थानाय समाज नङा होनबा मिथिंगायाव औ माने जोंनि मिथिं मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय मोनो। खानथाल, थाइजौ, आनारस, लिसु लेरख' जायखौ ओनसोल लायै लेथुक' होननानै बुङो।
औ जोंनि बिथिं लिथुखु होननानै बुङो।
ओ जोंनिथिं लुरेख' होननानै बुङो। ओ जेनै आनारस जायखौ रैमालि होननानै लिरो जों। बेफोर बायदि औ बे बेफोर बायदि फिथाइ-सामथाइ जोंनियाव गोबां मोनो।
औ।
खान्थाल गोमोन बैफोरखौहाय माने ज'नो मोनसे जाय जायगायावहाय मोनफ्रोमबो औ। माने मोनफ्रोमबो समाजावथ' मोनसे मोनसे थानसालि थायो नङा होमबा
थायो थायो थायो।
थानसालि सोरनावबा बिदिनो आलादा बेहाय माने ज' जानानै हाग्रा एवखांनायनि उनावहाय
आरो गामिनि
औ औ औ हाग्रा एवखांनायनि उनावहाय माने ज' जानानै गामिनियाव बयनावबो थाखायो नालाय बैनाव थाइसे बैया माबा सोरहाबा नारेंखल लाबोगोन सोरहाबा खुसेर लाबोगोन
सै आरो उम।
बैफोर बायदि फिथाइखौ माने ज'नो बुथुमनानै बे थानसालिनि जिराय ग्रायाव ज'नो माने हानानै गाम लायाव खाजि लगायनानै जायो आरोना नोंथां। बेबायदि माने जोंनि बरफ्रा आमथिसुवा फोरबोखौ फालिबो दों आरो। आरो बेजों लोगोसे मोनसे फोथायनायबो दंबावो जोंहा बर' फोरनियावहाय आमथिसुवा दिनखालि सोरबाफोर माइ गायोब्ला माने जायफोर बर' समाजनि सुबुंफोरा आरोना माइ गायो ब्ला माने माया थैब्र'यो जामब्रियो फिथाइ थायनो रोङा होननानै फोथायनानै लायो। बेनिखायनो जों आमथिसुवा खालि माने हाल एव हालबो एवा आरो हिनजावफ्राबो दुब्लियावहाय बिदि खोथियाबो फुवा आरो माइबो गाया आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ आं सानो बे फोरबोखौ मोनसे फिसाथ' होनला। जेनेबा मोनसे जोंनि मन्दिर बा थानसा-थानसालिनि बे जोंना गुवाहाटियाव जे दङ'। कामाख्या थानसालि मन्दिर औ औ कामाख्या देबि बेनियाव जेरै फालियो माने बेजोंनो बेहाबो सोमोन्दो दं बे फोरबोआबो माने सुवा होननानै फालिनायाय औ उम माने बै दिनखालि
औ।
कामाख्या देबिखौहाय सुवा जाबाय होननानै माने बे बेखौहाय जोङो माबा खालामा एसे साननैसोनि थाखाय बन्द' खालामनानै दोनो। माने सुवा नांनाय माने जोंनि बे हिनजावसाफोरनि
औ।
जेनेबा मार्सिक जानाय जायखौ इंराजियाव पिरियड्स जानाय औ बेफोरखौ बुङोना औ माने औ माने जाय औ औ माने जाय हिनजावसाया जोनोम ज जाखांनायनि उनाव बे पेरियदस जानाय बा मार्कशिट जानाय मोनसे बेग गोहोखौ मोननो हायो बे गोहोखौ मोनखांनायनि उनावसो सासे माने बियो उनावहाय हाबा जायोब्ला बिमा जानो हानायनि मोनसे गोहोआ बे गथ सानाव फैयो नङा होमबा? खोनादों नना नोंथां औ बेबायदिनो माने औ जोङो माने बेबायदिनो माने सासे गथ'साया जुदि मार्कशट हिनजावसा गथ'साया मार्कशिट जाब्लासो बे सासे
उम।
गथ'नि बिमा जानो हानाय। गोहोआ बेनाव फैयो जों औ थिग बेबायदिनो कामाखाख्या देबिनि थानसालियावबो बेजों सोमोन्दो दङ थिग बेबायदिनो बे आमथिसुवा फोरबोखौबो आंनि मोनदां थियाव माने जोंनि हाखौथ' जों बैसुमुथि बिमा होननानै फोथायो नङा होमबा माने बे बैसोमुथि थि बिमायाबो जानो हागौ बे समावहाय मोनसे माने गोहो फैयो जानो हागौ बिहाबो बेबायदिनो माने
बेदों माने लोब्बा दङ। मा जानो लोब्बा थानायखायनो जोंफोरो माने बिदि माबाया माने जोंनि सिगां गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय बयो मोनसे नेमखान्थि।
औ औ नंगौ ‌। माने औ माने बिमा बैसोमुथियाबो गोहो फैयो जानो हागौ बेनि उनावहाय एसे जों बांसिन सुबुङानो माइ गानो गायो नङा होमबा? माने गोहो फैबाय माने बेहाबो आबादखौ थिखोनो हानाय मोनसे
जाया आरो खोमा
बेनावबो मोनसे गोहो फैयो आरो ना। आं बेखौ आंनि मोनदांथिजों आं बिजिरनानै आं बेखौ साननानै लायो जे माने अ जोंनियाबो आमथिसुवा जाबाय माने बिमा बैसोमथियाबो मोनसे गावनि फिसाखौ खांनो हानाय जेरै जाय आबाद मावनो हानाय गोहोआ बेनाव फैबाय बेखौ आं फोथायनानै आंनि बिजिरनायजों मोनदाङो आरो आङो नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि माने मोनदांथिजों माबायदि मोनो मा मा फालियो नोंसथांनि ओनसोलाव बेखौ एसे फोरमायहरदोआंनो।
दे जागोन दे। जोंनियावबो नोंथाङा जेरै बिसिना बुंलांबाय दा आमथिसुवाखौ माबायदि खालि माबायदि माबायो बोरै बैसो मैथोनि माबानिफ्राय गोहोखौ जों माने हिन्जावसा मानसिफोरा बा बिमा बैसुमथोनिफ्राय मा जानो जेरै बायसिना रोखा रोखा बुंलांबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि बिथिंजायबो ए एखेयानो माने फालिनाय नेम खान्थिफोरा एखेयानो जोंफ्राबो माने आं आथिसुवा जानाय लोगो लोगो जोंनि सम माने सुबुंफोराबो जोङो फुरा माने हप्थासे सुवा नांनानै थानाय होननानै बुङो माने रावबो जेबो खामानि मावनो मोना। ना औवा दाननो मोनो ना खावनो मोनो। नागाल एवनो मोनो ना बिदि जेसेबां खामानि दंना बेफोर खामानि जों माने बन्द' खालामनानै दोनो सबथासे लागै जोंनि बेयाव जा हालिबो एवा खदालबो जावा आरो बिनिफ्राय जेबो माने बै जे थानसालिफोराव जाहाथे आलारि बाथि जे सावो धुप जे सावो बैफोर सावनायनिफ्रायबो जों गोजानाव थायो बै सान माबाया जाया। सप्तासेआव जा औ जि दिन औ जेथिया माने बे साना बारग'लांबाय हापतासेया होमबानियाथ' आमथिसुवानि मोनसे फोरबो फैयोना फोरबो फैया जानो औ बै फोरबो खालिसो जोङो न' बांफोरखौ माने जेरै बासिना बैसो बैसागोआव जा सानसेनि सिगाङाव उद्रायनाय होननानैसे नोंखौ खारनाय होननानै जे बुंदोंमोन। बे बादिनो बैसागुआव थारनाय बायसिनानो बे आमथिसुवानि सिगां दिनाबो जों बिदि बि बायदियावनो न'खौ माने फोसाबनानै लायो। राइजो बे थार होनानै लाग्रोयो बे बाथौ थानसालियाव दौरि दौसि थाया जानो। थायोना बे दौरि दैसया फैनानै जोंफोरनि न'आव माने ए गोथार दै लानानै माने थारनानै थांफैयो आरो न'।
औ दै सान्थि सारनानै माने गोथार फोथारनानै लाहैयो आरो।
औ औ बिनि अखानायै जोंफ्रा माने बा बथौ थानसालियावहाय फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। बे फोरबो खौ फालिनो थाखाय गामिनि बयबो माने जेसेबां दं न'खर बयनिबो न'खरनिफोरा थांजोबो। थांनानै बेयावनो जोंफ्रा नोंथाङा जेरै बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि खोथा बुंदोंमोन दहायो थिग बिदिनो जाय जेरै हागौ सोरबा लांगोन आनारस सोरबा लांगोन खान्थाल सोरबा लांगोन ले देगु जेरै बायदिसिना जेरै जायनि बारियाव जे दोङो। बे गासैबो फिथाइ सामथायाइफोरखौ लांजोबनानै दंहा जमा जानानै जोङो आनान गसाइनि मा मुङावहैबो बे फिथाइ सामथायाइखौ सिगां बावग्रोगोन। आलारि बाथि सावनानै जेसेबांखि फिथाइ सामथाइ दं बेबो गसाइनि मुङाव बावग्रोनानैसो उनाव जा राय रारजो-राजाफोरा जों जहाय जानानै बेखौ लेर माने लेरनानै उनाव जा जमाहाय खाजि बायसिना राननानै जायो आरो। आर'जबो लायो बेयाव जा जोङो आर'जबो लागोन आर'जखौबो जोङो मबावबा दोंनबा लायो मबावबा स्निबार सालाय लायो आरो जों आर'जखौ आर'ज लाखांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा जमा हाय फिथाइ सामथाइफोरखौ हानानै माने खाजि बायदिसिना राननानै बयबो माने राननानै जानानै उनावहाय बिदिनो लास्टाव मे न'आवहाय फैयो आरो। जमा जाजोबनानै। बेथ' जोंहा थांबाय नङा जानो। ओ बे फोरबो बायखांनायनि उनावसो जोंफ्रा बे माने खामानि दामानि दुब्लिनि खामानिफोरखौ सोरबा हालेएवनाया हालेएवनो थांसिगोन सोरबा माइ गायनो थांनाया माइ गायनो थांसिगोन सोरबा खोथिया फोनो थांनाया खोथिया फोनो थांसिगोन अखानायैनिफ्रायसो माने खामानियाव जा आखाइ होसिगोन आरो मानसिफोरा।
औ
जेरै बायदिसिना नोंथाङा जे बुंदोंमोन जे माने बै माने पिरियद जाखांनायनि उनाव जे माने माबाया जे बैसो मोथोनियाव जेरै बेसना गोहो मोननानै जे आबादखौ मावनो थाखाय जोंफोरनियावबो जानो हागौ हयथ' गोहो फायो होननानै जे बुंदोंमोन। थिग बिदिनो जोङो बै फोरबो फालिखांनायनि उनावसो जोंफ्रा जेन सुवाया जोबबाय।
औ
औ सुवाया माने जोबखांनायनि उनावसो जों माने बिदि मोनसे गोहो गोदान गोहो लानानै जेन माइ आबादखौ मावनो बा जिखुनु आबादखौ मावनो थाखाय होमबानियासो माने बै सानखालिनिफ्रायसो जोङो आखाइखौ‌ होयो जोंनि बिथिंजाय। गोरोबदोंआनो फ्राय नडा़ जानो आरो नोंथाङा बे कामायया माने देबिनि माने कामायखा माबानिखौ जे खोथाखौ बुंबाय बिदि सेमानो जादों। बेयाव जाबोथ' सानथामना बेसे बे गामायखा माने देबिखौ नायनो मोै बेसना दरजाखौ फांथेना दोना जानो। सुवा नांनाय होननानै औ बेनि उनावसो आरो जिथिनाखि सहायखागोन होनोमबानियासो जों कामाय माबायाव जा थांनानै जों फुजाखौ जेनेबा माबा खालामनो हायो बेनि उनाव जासो आखु जोङो जेब्ला बेनि पिरियद जाखांनायनि उनाव जे जोंनि आइजोनि गोहोआव जे आइजोनि देहायाव जे गोहो फैयो होनना बुंनाया बै जेब्लानोाखि जोबगोन बिनिफ्रायसो नोंमारगौ जोङो जेन पिरियद जा थांनायनि उनावसो गोदान मोनसे गोहो मोननाय बायदिना सासे हिन्जावसाया जेन बिमा जानो ओइ गोहो मोननाय बायदिसिना खोथाया नोंमारगौबि
औ औ दा जोंना समाबो